हेलौ।
औ नोंथाङा खोनादोंना औ नोंथांजों आं मोननैसो आयदान सआव सावरायनो हरदोंमोन नोंथां नोंथाङा सम दङ ना
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथां नोंथांनि बिदि गामि एबा ओनसोलाव मागोफोरखौ मागो फोरबोखौ माबायदि खुङो नोंथाङा एसे सुंद'यै फोरमायनो हागोन ना
औ।
औ
बे मागोफोर औ बे मागोफोरबो मागो होनना बुङोब्ला थ' जोंनिया बिदिनो फिथा बरायनानै जानाय फिथा माबायदि सिना रोखोमनि फिथा बानायनाय बेखौ जों होनना बुङो मागो आरो। बे ओ बेखौ बेखौ जों बोसोराव खेबसेल' फालिनाय खेबसेल' मोनो आरो बे खेबसेल' जायो नालाय बेनिखायनो बे उनाव जोङो मागो टाइमाव जोङो बयबो फिथा जालायो। बयबो बिदिनो फिथा देयो मागोनि। एक थारिकनि सिगांनो जोङो फिथाखौ देयो आरो बयबो। बिदि मोना सोरबा मोनायाव देयो सोरबा फुङाव देयो आरो। खोदोंना नोंथां? हेराव खोनादोंना नोंथां? हेलौ। खोनादोंना नोंथां हेलौ? हेलौ।